हु हा
खोनाबाय
खोनाखानांगौसो नङा होमबा
सेल खोनालायाबालाय
उ ओमफ्राय
जौसांआव गाखोबाय
जौससाङाव गाखोबाय मेथाइल खननांसिगौ लिरिक्स नायै नायै
बे सां बो नाय दे संनाय खावनायनि ला फार फाहार बानायदो
बानायनोयसै
आरो गोरोन्थि खालामनानै लाबावबायना नोङो
मा
खोन्थााहरग्रोनांगौमोना नोंङो मा ओंख्रि लाउनो
आइ आ न ब
हय हरथबायसो मिगोन नोंसोरनि जानाया
आरामसेै
एसे थाब मोनो मोननायालाय
मोनो गेस दं माबा गेस दं
आंहा सुग्राया
औ
सुग्रा सुग्रा दङ जरायग्रा दङ
आमसे
कारेन गैया।
अरखिल' जोंहोबाय थागोन आ
उम लासै साबाय थानांगौ औवा‌‌ बना सावबाबो न जानो नागिरालै ओरैनो ब्लाव ब्लाव लजोङो आर बेखौ होबाथाय अर सालाय बो थानो नागिरो बे अरखिबान देन बे बार सुग्राखौ होयोबा रोहो रोहो जागोन आरो।
है जोंना सासे औवा बनावनो बार होबाय थाग्रा दं। मासि ओंखाम खोबग्रा दाखिनि माने हांगार गोसो सोम जालायखायो आमफाय।
थाब जाथारथोंसै होनैनायनि।
इदिलखा औ।
औ आहाद ओंखाम मोननानै फिसा खालामनानै आराम मबाइल नायबाय थाबा दस से। मबाइल नायबाय थानाय या अरखौ खोमोरनो बावबाय ब्रा दाना। आमफाय खाथियाव जिरायनायखायसो आङो। दाना खा-खामनानै मोनामबाय ना हैलासो हो मोनामा जे हे होनानै हाखु दाखु खोमोरबाय आमफाय बेबो सा सानिखौ आराम ओंखामखौ हायखांजोबबाय आङो।
हो।
सा जानि हायखांजोबनानै ओरै खामनायखौ सोमनानै दोनबाय।
बुहल।
अमानि अमानि आदार जासिगोनलाय।
अमा दं अमा दंखायो ओजोंहाय बेयाव?
बेयावबो अमा दङ मासे आमफ्राय ओरैबायदि जाबाय बेनाथ नैबेनिया ओ दस्रा जेबो सापट एरि होनाय जायाना आमफ्राय आंनिफ्राय देरसिनमोन बे अमाया। माबा आमफ्राय लाबोजेननायाव आरो आंनाथ फिसाथारमोनना आमफ्राय आर दा आंनियासो एसे देरसिन जाबाय।
बहा नोंना फुङाव होबाथाय आदा बेलासिम जाजानाय होखायो नालाय।
उम बेबो मोनसे।
बेलासिना होमबा अखा थमब्लेथ नामा जानाय‌‌
बेनिखौ हगारनांसिगोनसो एसे बारा गोमोन जायाखैलै नै बिनिया आं थाबाय थानाय जायाना दांलायनाय जायाना।
हो
दांबाय थानाय जाया नै बिनिया बांद्राय गोमोन जायाखै ओरैनो दांजायो दांजानाय एसे एसे गोमोनसिन जाबाय। ओमफ्राय बैना एसे गोमोन सिन जाथारबाय आरो।
बे अमा गन्द्रायाव सोबा खानाङाब्रा। हगारनांगौ अमा गुन्द्रायावबा सिङावबा।
ओ आं दाख्लै फारस खायसो खादोंमोन साननैैसो। हारसिंलै होननानै
गोदोनाया थोन थोन जाजोबलायनाय दंमोन।
उम।
देरहांबायना ना अमाया?
बोबथिंला बायोना ओमफ्राय नों एसे लुस खाबाबो गयो। लावलाङो आरो थाइद खाबाबो थाब बोसोद्रायथारो।
ओम।
दा ओरैबो ओरैबो दा अबेथिं जानानै दं? मोसौ खा मोसौ खानाय गोलाव गोलावसो खानांसिगोन। आङो सानदोंमोन मा आङो सानदोंमोन मासे खानसै मा से हगारनोसैलाय आरो बेखौ मासे खौ खाबा मासेखौ हगारसैबाय बिदि सानदोंमोन आं फाला फाला।
ओमफ्राय
मासे हगारबा बैयाव थाङोना दाना
जोंनियाव हाबहै बैयाव मोनसेयाव।
ए।
दाख्लैथ' मानैबो गबाय मानैबो होलांबायानोसै।
ओमफ्राय हमजाफिनदों?
हमजायो। आदारल' लानां आं फैबाथाय खिथु खिथु
अमा अमा देरबा लानोसै होनदों नामा ओमफ्राय
अमा देरबा लायालै अमा देरबा अमाखौ फाननोसै।
ओमफ्राय
आ-ओमफ्राय अमाखौ एसे बांसिन होनोसै बेरायहैसै जायगा जायगा नागिरनोसै एबार अमा फिसिग्रासो जानोसै। पनद्रथा गाहाम।
बिदि अमा आदार होग्रायाव आंखौ लाबानो जाबाय।
अमा आदार होग्रायाव नांगौ सासे मानसि लाखानांगौ जायो।
औ आं था
रुनानै होबाय थाग्रा जानांगौ आरो देइलि रुनांगोन आरो अमाया बुरजा
औ।
देइलि रुनाय दैइलि जाहोनाय ओमफ्राय खामानिया अमायावल थाबथानाय नङा।
आलादा थाबावगोन।
आलादा ओरैनो टाइम पासनि थाबावगोन दाउफोर आदर होलाबायनो एसे बिदिसो अंक बानायलांसै आङो।
बिदि सेंग्रा देरबाय।
उम
लाबोनायनि सम जालायलांबाय।
राजायानोथ' सोर होगोनलै। उम बाजैखौ लानानै मा खालामब्रा।
बेबो मोनसे
बेरायहैनोनो मोननाय नङा माथो।
हाब मोनगोन ब्रा बेरायनायाव हगारग्राखौ लागोन।
बेरायनो दासिमबो अहायाखै सेंग्रानि लुबैनायानो। सरलपारायावनो दासिमबो खेबथाम सरलपारायाव दासिमबो खेबथामल जादों।
खेबथाम जाखानानै आरो खेबथामल बुंबावबाय खेबसेबो जोंहा नुुहैयाखैनो।
खेबथाम खेबब्रैसो थांबावनांगौ।
थांबावनांगौ दा माला थांगोन एबाराव?
ओ माबा आंना माबासो जानांगौ मा होनो टाइम लाखाबा थारिख लाखाबा जाया जै फुङाव बोथोर मोजां
गोसोखांहरबाथाय ब्लड।
अबावबा बेरायनो लुुबैदोंबाथाय थांबाय आरो
ब्लत
उम बिदि नङाबानो जाया।
मिलाया‌ नामा!
दा खेबसे जाहैयाखै खेबसे फुङाव सानदुं गोसा दुंलायबाय आरो।
ओ
दाना अखासो हाहैबाय ब्रा
ओजोंहाय
ओरैबायदि उम ओरैबायदि अखा दाना नागारला अखायाबो।
बबाव दुगैनो गोजांनायनिफ्रायसो गोजांगासिनो। जाला दाना खस्थ' जाहैदों साथा ना मा
एरै मटर साइकेलसो
ओरै मटर साइकेलसो द्रेस दोननोनो गैया। बेगा सिजोबो बेबादि बिसोर दायरेक बालां खानायमोनालाय।
ओ
ओ हा
सिङाव हाबबाय।
इसिङाव हाबथ'आखैलै।
ए दाबो बावनो दङ।
मानसि फिसाफ्रानो फैगोना फैला जाखो?
मानसि फिसाफ्रा फैया जायो आरो बिसोर गट गैया बिसोरो सोरनावबा सोरनावबा मोनजाहैग्रा बो अयभास दङ आरो बिसिनाव थांनो हागौना खाथियाव। जानानै फैनो हागौ।
उम जाफैबा जाफैबाय जाफैयाबाबो जाफैबायाबाबोथ' नोङो संनांसिगोन आरो जाफैबाबो नोंनो संखानांसिगोन। दा बे बेखौल' माथा मारिदो नोङो ओंख्रिखौल'।
बेनोथ'
ओंख्रि ओंख्रि बिहरनायखौल' माथा मारिदो।
बेखौ माथा मारि नांसिगोन।
बयलार लाबोयोबा गोथाव संसै मोनलां होननाय।
दहाय दस्राजों राय्लायनायाव हा
अमा मोननाया अमा। अमा बेदर मोननाय नोंला।
थै अमा बेदर दहायनि ओमफ्राय गैखाया साननिफ्रायनो दिनै सिथार खायाखै।
समा बारा जाबाय।
दिनै अमा बेदर ओंखारखायाखै।
ए
दिनै बिस्थिबार ना।
ओ। गारिया एसे साबसिन जाबाय दा दहाय बारायबोनानै।
बिसो साबसिन जाबाय।
साबसिन जाबाय खुनुरुखुम। सोलि थसिगोन।
सोलिसिगोन ना आरामसे।
मोनायाव बे लाइटाल' मोफ्रामबाय थायोना आंना।
उम।
मेगना बिनो गाज्रि।
गोजाम हुदाया जाखांफिनलायबाय।
गोजामोदाया जायो।
बिसोरबोथ जाबोखासिगोनसो। हमना हाजोब खाबाय आं।
है। जाबोनाय सिगां सोंहरग्रो।
खनसे खबर लाग्रोनांसिगोन।
नङाबालाय जाबोनाय नोङा।
दा बेदरफोर लाबोनो हाबानो बोरैबा जाबोआबा।
जायाबाबा बेदरखौ लाबोनो हागौ।
जाग्रोनानै थानो हो।
ओं
दावखोदो आरो समा जालायबाय
दे
दे औ औ दे